हेलौ
हेलौ
अ, नोंथां खोनादों ना?
औव खोनादों नोंथां ।
औव, आंङो दा नोंथांजों नोंथांनो ओ कल खालामनायनि नि जाहोनानो जाहैबाय, आंङो नोंथांजों माने आबादफोरनि सायावहाय सावराय होननै सानदोंमोन आरो ना? नोंथांङा मा बुंङो सावराय जागोन ना नोंथां?
औव, सावराय जागोन नोंथां ।
अ, होमबा आंङो नोंथांखौनो खावलायबाय खि आबादफोरनि सोमोन्दै माखासे जोंनि आबाद मावनायफोरनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो ।
औव ।
औव ।
आबाद होनोब्लाथ' जोंहा, गोदो-गोदायनि आबाद मावनायनि ओ टेकनिकआ बोरै बेलेग मोन दा आरो जोंनि आबाद मावनाया बेलेग जालांनो हमबाय आं बेखौ सानो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जों गो दो न'नि हासार, गोबोरखि हासार, खानस्रि हासार बेफोरजोंनो जों बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो । आजि-खालिथ' बां सिनानो रासायनारि हासार होनानै जों आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। मानोना गासैनोबो मुलाम्फाखौ बांसिन नांगौ होननानै आबादखौ बुरजा मोननो हास्थायो गासैबो । नाथाय गोदो हाय जों बिदि नङामोन जोंहा । हा फोराबो इसां बेबायदि गुबुंले, जायाखैमोन । जे हा आबादानो जाया । जोंहा गोबोरखि हासार एसे बा खानस्रि हासार एसे होब्लानो जोंहा आबादा गोदोबो गोबांङानो जायामोन । गोबां माइफोरा माइफोरखौनो एगजामपुल महरै हमना नायोब्ला गोदोहाय, माइआ जोंना बेबायदि रासायनारि हासार होआब्लाबो जोंङो बांसिनखौ मोननो हायोमोन । आरो आजि-खालि रासायना रासायनारि हासार होसेयावबो जोंङो आबादखौ खम मोननो हायो । मानो होनोब्ला, जोंहा बे गोदोनि बायदि हाया आबुं महरै गोदो जेनाखि हासार थायोमोन बेफोरबायदि थायालासिनो दा आजि-खालि आब-हावा गुबुं ले जानायजों लोगोसे जोंहा हायाबो गुबुंले जालांनो हमदों । दा आरो गोदोहायथ' जोंहा नांगौ नांगोलजोंसो हाल हेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन, मोसौ हलि- हालि जमा-जमा, सावरि-बादालि जालाय नायखौ । आजि-खालिथ' आरो गासैनियावबो समनि आंखालखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेफोरनि जाहोनाव दा मेसिनारि आग आगजुफोर बा ट्रेक्टर आरबा बेफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो हालेवनायनि बिथिङावनो जा माइ गायनायनि बिथिङावनो जा बा जों खोथियाखौबो गोदोनि बायदि जमा जमा फुलायनायखौ जों बारा नुनो मोनला जोंहा खोथियाखौबो बांसिनानो दायो प्लास्टिक सायावसो फोनानै बेखौ मेसिनाव सोनानै डाइरेक माइखौ गायनायखौ नुनो मोनसै आरो माइ हानायावबो खनसेयैनो हानानै जों माइखौ खनसेयैनो बाव होखानाय गोदोहायथ' माइखौ हानानै आरो न'नि फारसे लाबोनानै बा दुब्लिफोरावनो जों खल सिला बानायनानै जों बेयाव जमा खालामगोरनानै जोङो ट्रेक्टरजों मारा होनाय बा मोस सौजों मारा होनायखौ नुनो मोनोमोन बेनि उनावहाय जोङो माइ खौ साफा खालामनो थाखाय जोङो बाव होनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों थां आजिखालिथ' बेफोर खौ नुनो मोनला जोंहा डाइरेक ट्रेक्टरावनो मेसिन देखायो सोरबाबा हा नै डाइरेकनो मेसिनाव हाबखानायनो माइ या सा फा जाना ओंखारखायो बा खायसेबा माइखौ बिदिनो मेसिनजों हानानै जमा खालामनानै आरो ट्रेक्टरजोंनो मारा होनानै लाबोनायखौ नुनो मोनोसै आरो नोंथां आरो बिदिनो मुलाम्फाबो दं मुलाम्फा गैया होननानै बुङोब्लाथ' जों जानाय नङा जोंहा बांसिनानो आजिखालिबो नुनो मोनो बांसिनानो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो अर्गेनिक हासारजोंनो गोबोरखि हासार बा खानस्रि हासारजोंनो मावनायखौबो जों दा बो नुनो मोनो नाथाय बेफोरनि रां अनजिमायाबो बांसिन जायो जों बेफोरखौ बायनानै जानो हानाया जोंहा
एसे खस्थ'आव गोग्लैयो होननानै जों बुंनो हागोन आरो आ जिखालि दा बेफोर आबादफोर गोदोनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनायाथ' गोबां सोलाय सोलायनो हमबाय नङा होमबा नों थां बिनि जाहो बिनि जाहोनाव दा आजिखालि रा सायनारि हासार बांसिन बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा देहायाबो जियानो जा बा जि जि खौआनो लों जों देहायावबो गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां नोंथाङाबो गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव फारागथिखौ नुदों जानांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां औ
फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो गोदोनि आबाद मावनाया माबायदिमोन आरो दानि आबाद मावनाया माबायदि जालांनो हमखो
औ नोंथां दानि आबाद मावनायखौ जोङो नायोबाथ' माने गोदोनि आबाद मावनायजों माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना जोंनि गोदोनि आबाद मावनायानो जाहैबाय माने जोङो बिदिनो माने गोरलै राहा फोरजोंनो जोङो मावनाय नुयोमोन जेरैहाय मोसौफोरजोंनो जोङो माने आबादफोरखौ मावनाय नुयोमोन माइफोर गायनायबाबो जोङो मोसौजोंनो गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां ओमफाय दायो ओ बोथोर बिदिनो सोलायलांनायखौ जोङो नुगासिनो दङ माने जेन'बा बेफोरबायदि आबाद मावनाय खान्थिफोरा माने लासै लासैनो सोलायलांदों आरो ना ओ सिगांनि समावहाय जेरै मोसौजों होयोमोन दायो हालेवोमोन दा रो जोङो ओ ट्रेक्टर फोरजोंहाय होनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। बिनि अनगायैबो जोङो जेन'बा सिगांनि समावहाय आबादफोर बा मैगं थाइ गं बेफोर गायोबा माने जोंङो ओ जेबो रासायनारि हासार बाहायालासिनो माने जोङो ओ बे न'आवनो मोननाय जोंनिनो फिसिनाय माने जों फिसिनाय ओ मा होनो मोसौ नि माने ओ खिजो माने मोसौनि खि मोसौनि हासार माने गोबोरखिजोंहायनो जोङो बेखौहाय ओ माने फोराननानै माने बेखौनो ओ आबाद मावनायनि सिगां ओ सारलानानै होनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना। गोबां नङाब्लाबो माने जेराव नोंथाङा माबाफोर गायगोन जेन'बा कपिफोर गायगोन ओ ओ नङाबा ओ जुखाम फोर गायगोन बेफोरावहाय आलुफोर गायगोन बेफोरावहाय माने ओ जोङो बेखौहाय ओ सारलानानै होनाय बा गायनायनि सिगां हाखरावहाय होसननाय बेफोर खौ नुयोमोन आरो ना। ओमफाय बिनि उनावहायसो जोङो ओ आबादफोरखौ ओ बेवहाय गायोमोन आरो मोसौनि बे ओ गोबोरखि हासारखौ होनायनि उनावहाय आरो ना। ओ मोसौनि हासार नङा बाबो जोङो खानस्रिफोरनि हासारखौ होन ओ होयो होनाय जायोमोन। नाथाय इ दायो गोबां बेबायदिनि अन माबायै अनगायै जोङो ओ गुबुन माने बेफोर ओ हासार जे रासायनारि हासार होनानै माने ओ दायो जोंनि हाफोरखौ माने गाज्रि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। जायनि जोहै दायो माने मोजां मोजां सिगांनि समावहाय आबाद जाग्राफोरा दायो माने ओ फिथाइफोरखौनो मोना माने हारसिंनो फिफांफोरा ओ थैलांगो अबेयावबा जागोन अबेयावबा थालांगोन बिदि आबादफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो ना आरो माइ आबादफोरखौ नायोबाबो जोङो ओ माने रुंलांनाय माने जेसेबां फिथाइफोरखौ जोङो ओ ओ मोननांगौ माने बिनि आधाखौनो खम मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना आरो गोबां रोखोमनि ओ एम्फौ एनला माने बेफोरो माने बेफोरनि गेजेरजों ओ माबा जालांनाय मा होनो आबादफोरा गाज्रि जालांनाय बेफोरखौ नुयो आरो माने जोङो दायो थांनि आदब खायदाफोर आदबफोरखौहाय माने जेनेबा मा खालामोबा जोंनि नि ओ हाफोराबो मोजाङै थागोन आरो आबादफ्राबो मोजाङै जागोन बेफोरबायदि आदबखौहाय गारनानै गोदान माने ओ गोनोखोआरि आदबफोरखौ लाबाय नालाय। दा एसेबाबो बेयावहाय आलादा रोखोमै नाय माने ओ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां जोङो। जेरै सिगांनि ओ ओ मावनाय आरो दानि मावनायाव आरो ना आरो आबादफोरावबो मानि दायो ना दायो जोङो ओ जेसेबांनाखि ओ जायो ना ओंखाम बा ओंख्रि ओंख्रिफोरखौ जायो आबाद आबाद मावनानै ओ गा आबाद मावनानै सिगांनि समाव जायोमोन दायो गारजोबबाय बेफोर आबाद मावनायखौ माने गासैबो नङा माने ओ आधायानो होनजायो आरो ना। बिदिनो बिनि गेजेराव जोङो दा जोंनो नांगौखौहाय माने जोङो आबाद मावा लासेनो माने बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जायो आरो ना। बेफोर बायनानै जानायावहाय जोङो माने गोबां बिदिनो जोंनि देहाफोर राव माने खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो मैगं थाइगं बाजारनिफ्रायहायो बायनानै लाबोयोबा बिसोरनि हासार होनाय मै गंखौ ओ जायोब्ला जेरै जों जोंना खर'फोर गिदिङो बा उदैफोर सायो बा खर' सायो बिदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां।
औ आबादाव थ' जोङो ओ जोंनो मावनो हायोबा थ' बिराद मोजां आरो ना। माने जोंनावहायथ' साफ्रोमनावबो बिदि नङाखि जोंनाव ओ हा गैया बा आबाद मावनो थाखाय जायगा गैया बिदि नोङा। ओ जोंनाथ' बारि बागानफोरावनो मोजाङै आबाद मावनो हायो आरो ना। नाथाय दायो बे फोर हासार मोसौफोरनि हासारखौ मोननोबो गोब्राब जाबाय आरो ना। सिगांनि समावहाय जोङो ओ बिराद मोसौफोरखौ फिसियोमोन। नाथाय दानि दिनावहाय जोङो माने बेफोर बायदि जुनारफोर लानायखौ माने बांसिन नख'रावनो नुनो मोनला आरो ना। दा बेनि थाखायबो एसे खम जालांबाय आरोना दा बेखायनो जोङो बाहेरानिफ्राय बायनानै जानांगौ बायनांगौ ओमफ्राय बेफोरखौनो जानांगौ जायो आरोना गोबां सोलायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां माने समजों लोगोसे मानसि माहारिफ्रा माने सोलायफागासिनो सोलायफालाङो आरोना नोंथांमोननिथिंबो सोलाय दोंना नोंथां
औ जोंनिथिंबो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय गोदोहाय जों जे सावरि बादालि जालायनायमोन ओ जमा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बुरै जमा जमा दुब्लियाव ओंखारनायखौ नुनो मोनोमोन आजिखालिथ' सेंग्राफोर सिख्लाफोरखौ बारा दुब्लियाव ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनला
जुगजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे सोलायलांदों होननायखौ जों बुंनो हागोन आरो आजिखालि गासैबो गोरलैयावनो जाजोबो नालाय नोंथां मेसिनारि आदब फोर ओंखारनायनि जाहोनाव दा गासैबो बिदिनो सोरबा मावथारनांगौब्लाबो आरो समनिबो आंखाल जोंहा आजिखालिनि गोदोनि बायदि नंला जे जोङो आ बादफोर मावनानै जोङो जानो हायो आजिखालिथ' रां रुफा खामायनायनिबो जोबोर गोनांथि जानानै फैबाय रां रुफा गैयाब्लानो जोंहा सोलिनो हाया होननाय बायदि जों नुनो मोनो जिहेथु जोंनि जिउ दानाय जुग राहा लामा थाव संख्रि बानलु बायनांगौ जायो गोदोहायथ' जोंहा बेफोरबायदिखौ एसेबांबो जोंनाथ' सोलायलायनायबो हुदा दंमोन गोदोहाय थ' नों माबा मोनसे हैबाय बा बिनिफ्राय माबा मोनसे लाना फैबाय बेफोरबायदिबो दंमोन आजिखालि थ' बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनला बिनि जाहोनाव जोङो रां खामायनायाव जोङो गोबांखौनो सिगां खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो बिनि जाहोनावनो जोंहा समनिबो आं खाल जायो बिनि जाहोनाव जोङो गोरलैयैनो ट्रेक्टर ओंखारदों बा गोदान फोर ओखारदों लसबो जायो जोंहा समबो बासायो बेफोरनि जाहोनावबो